जाबायानोथाङ खोनाथाराखै माने एखेबारे माने औ दायो खोनाबाय आंनि माथोखौबो
अ नोंथां
अ नोंथाङा ख खोनादों नोंथां मा ना नै नोंथांनिखौ दानि खोनाखायाखैमोन नेट गैया नामा नोंथांनिया
अ ओमफ्राय दाथ' क्लियार जाबाय दाना
अ क्लियार जाबाय दे नोंथां
औ
औ नोंथांजों मा होनो औ क्लियार जाबाय नोंथां खोना नोंना
औ नोंनियाबो नेट गैया नामा बारा
आं आंनियाव नोंनिखौ खोना फैदों नोंथांनिखौ
औ अ नोंनियाव नेट गैया खोमा बारा होनदों
औ
औ
होनानै ननो नोंथां
औ खोनाबाय दे खोनाबाय नोंथां टपिकखौ लानानै औ खोनायाखै नोंथां
खोनादोंना
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाबाय हेल'
औ ना आं नोंथाङा फ्रियेनो दोंबा
औ दङ दङ दङ नोंथां ओरैनो
अ नोंथांजों माने आङो फ्रि होनदोंबा माइ गायनायनि बागै एसे आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायगौमोन आरो नोंथां
हागोन दे हागोन औ औ औ हायो
औ जोंहाथ' माइ गायनाय होनोबा जेनेबा गायनाय फुनायखौ बुजिखायो नङा होमब
औ औ
औ बेबायदिनो जोंहाथ' दा गायनाय फुनाय बोथोर जागासिनो माइ गायनाय जेनेबा बेबायदिनो आबाद मावनाय बोथोरा जेनेबा नोंथाङा ओरैनो माइ गायनायनि आबादनि सायाव मा मा मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन नामा आंनो जेनेबा मा मा मिथिगौ बेफोरनि बागै औ जा एसे हगोन नोंथाङा जि एसे हायो बेखौनो फोरमायना होबानो जाबाय
औ माइ गायनाय होनबाथ' दायो जोंना बोथोर ना आबाद मावनानै लानायनि बोथोर जायो जिहेथु जोंहा दा बेयाव जोंहा खोथिया फोना लाग्रो जोंहा गिबियावनो माइ गायनायनि सिगां बेखौनो जोंङो खोथिया फोना लाग्रनानै बे खोथियावनो मोजां हालवना लानानै माने जेब्ला खोथिाया गायनायनि सम जायो अब्ला जोङो बेखौनो बेखौनो गायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय दा ओरैनो बरथमान दायोथ' जोंहा एसे बोथोराबो थिगानो दं मानो होनब्ला दायो अखाबो एसे ओ अखाफोराबो एसे थिगानो बुंनांगोन दायो माने हाबायबो दङ बेखायने माने बरथमान
फोरावसो जेनेबा अखाफोरा जेनेबा सोरमोन बेफोर गैयामोन। जेनेबा हाफोरा गोरान जालोबलांदोंमोन गायनाय-फुनाय खस्थ' जादोंमोन नाङा ओमबा थां दा एबारनि बोथोर जोबोद साबजाथाव बोथोर जादों ना ओमबा नोंथां दैबाना गैया अखायाबो खब्था खबथा दा हाबायदों बेबायदि सानफ्रामबो जेनेबा साननै दुंलायबाय साननै अखा हालायबाय। बेबायदि जाबाय नोंङा होनोमबा नोंथां दे होमबा नोंथाङा बुंलायदो होमबा दे
औ दुब्लि बारुआव खामानि मावनो दाबायदियाव माने दोमैलु- दोमैलु मोजां जादों आरो माने बे साननैसोआ।
औ जेनेबा सान्दुंबो गोसो गैला बेफोरबायदि औ।
दे आरो माने ओमफ्राय दायोथ' बरथमान दैयाबो थिगानो जाबाय नालाय दायो ना ओमफ्राय ओरैनो जोंनिथिं माने सेभेनटि। औ सेभेन्टि पारसेन्टनो गायखांबाय आरो जोंथिं माने दायो।
औ जोंनिथिंजायथ' गायखांजोबबाय
ओम औ बांसिन माने बोथोरनि सायावसो सोनारनानै मावनाय जायो नालाय जोंङो माइ आबादफोरखौ माने जेब्लानो बोथोरा सुबिदा होयो अब्लानो जोंना माइ आबादफोरा माने थाब-थाब माने मावनो हायो आरो माने।
औ हाय नोंथां हायो।
औ नोंथांमोनथिं मा मा माइ गायनाय जायो ओरैनो।
जोंनिथिंजा मासुरि बेबायदि रनजित। बेफोरबायदिनो जोसा जोसाया खम जायो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ‌ औ। खसाया फिसा-फिसा।
बेखौ औ बेखौ जेनेबा जोसाखौ बाहायनो बानायनोबो जेनेबा थि थि बेखौ आबादखौ थिखांनोबो थाखायबो जोबोद खस्थ' जायो आरो जेनेबा जोसाया। जेनेबा बेनि दामा जोसाबाथ' गायना दोननायाबाथ' जोबोद दाम मोनो नङा होमब नोंथां मनसेयावनो दुइ हाजार गाहाम नङा होमब नोंथां।
औ दाम।
बेफोरबायदिनो जोंङो जोसाखौ गायनो दोननो हाबा मोजां खिन्थु जानायानो जोबोर खस्थ'जों जायो आरो। खस्थ' खालामनांगौ मानसिया जेनेबा बे बेफोरखौ जुदि नोंङो मोजां जेनेबा आबाद मोनजानो लुगैदोंबा बेफोरबायदि नङा होमा नोंथां।
औ अ
औ जेनेबा नोंथांला ओरैनो मा-मा माय गायदों जेनेबा?
जोंना औ जोंनाबो बिनो परिमल दङ आरो लोगोसे ए रन्जित।
औ।
ओमफ्राय ओरै जोसा थाबाय, माइब्रा थाबाय। बेखिनिखौनो मावनाय जायो आरो बरथ'मान।
औ औ औ।
ओरैनो जेने बा बेफोरखौथ' माइ आबाद खामाबाथ' जोंनि जेनेबा मानसिफोराथ' उदि जेनेबा बेफोरबायदि उदिखौ सुफुंनो हानाय नङा। जेनेबा आबाद मावबासो जेनेबा फैगौ बोसोरनि थाखाय जेनेबा जोंङो जुदि बेबायदिखौ जोंङो आदारखौ बानना जानो हागोन। नंङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जों माइ आबाद खौबो बानायनांगौ जाबाय। जोंनिया आबाद मायानो मेन नङा होमबा नोंथां? माइ आबादखौथ' जोङो जेनेबा बेफोरबायदि बानायबाय बेखौ माइ हाखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो फालांगिफोराथ' बेफोरबायदि जोबोद बुरजा बुरजा लायो। नङा होमबा?
औ उ
जोबोद बुरजा-बुरजा बेफोरबायदि हा दोङो सोरहाबा नोंथांना ओरैनो बेसेबां बिगासोसो हा दोङो जेनेबा ओरैनो?
हाया जोंना ओरैनो फिफटिन माने जिबा बिगासो जागोन आरो। बेनि गेजेरावनो माखासे बारि ओमफ्राय माखासेया बिदिनो गायग्रा हाया हा जाहैबाय आरो माने।
औ औ जेनेबा बेलेगनो होयोना ना न'आवनो जेनेबा नोंस्रा ओरैनो मावजोबखायो खेथिखौ?
न'आवनो गायनाय जायो। औ अ औ
न'आव गायबा एसे थालाङो आरोना नों
थालाङो औ।
जेनेबा गुबुननो होस्लायस्लाय गावनो जेनेबा खस्थ' खालामनानै मोनबाय औ। बेबायदि जायो आरो जोंना जोंनाथ' हायाबो गैया बेनिखायनो जोंहा गायनायबो जाया।
अ अ अ खस्थ' जायो होमबा?
औ
औ बायनानै जानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला न'आव मावखायोब्ला जोंहा बायनानै जानो माने ओरै माइ माइरङा
खस्थ' जाला जेनेबा माइ-माइरं बे नों ओम मैगंफोरखौ बायनांगौ जाबाय
औ बेबायदिनो
बे औ माइ आबाद मावाबाथ' नोङो फारसेनिफ्राय मावनो गोनां बायनो गोनां जाजोब्बाय। नङा होमबा? जेरै माइ माइरं माइ-माइ रंबो बायनांबाय लोगोसे आरो मैगं थाइगंआबो बायनांबाय। आरो बिदिनो संख्रि-बानलु आरो माने। औ
जोबोद खस्थ' जायो जेनेबा
उम
बेफोरबायदि जेनेबा जायोबा माइ आबाद मावनानै लानांगोन बेफोरबा बेफोर जेनेबा मोजाङै जालांनो हायो आरो जेनेबा माइ दोनो ममैगं गैयि मैगं थाइगं गैयाबाबो जेनेबा ओंखाम गोजायैबाबो जालांनो हा
औ। ओंख्रि गैयाबाबो जों मालाब जानो हायो। खिन्थु जों ओंखाम जायाबाथ' थांनाा थानो हाया नङा होनबा नोंथां?
हाया नोंथां हाया हाया।
औ
बेबादिनो माइ आबादखौ मावथारनांगौ जाथारो आरो जेनेबा नोंथां नङा होमबा
औ औ।
बेबायदिनो जेनेबा जोंनि फोथोरावथ' दा माइखौथ' गायखांबाय दा साननैसोनि साननैसोनि उनाव जेनेबा मुलि सारसिगोन जेनेबा एम्फौ बेबायदि नङा होमबा नोंथां एम्फौ बायैनि जेनेबा बेबायदि हासार होलायसिगोन बे दानियाथ' जेनेबा हासार नङाबा माइखोनो रासायनारिक हासार नंयाब्ला माइआानो जाखाला दानिआ
हासार होनांगौ जायो जोंथिंबो गोबां हासार होनांगौ जायो।
गोदो जेनेबा हासार होआलासिनो जेनेबा थिखांनोनायोमोन माइखौ दानिया हासार होयाबा थिखोनो हाया बेनिखाय ओंखायनो जों हासारजोंसो माने जायो बेनिखायनो मानसि सुबुङाबो फुंनि जिउआवबो जेनेबा थाबनो माबायो जेनेबा दानि जुगाव।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ। दानियाथ' जेन केमिकेल जाजोबनाय जायो। औ।
औ औ।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ गोदोनि जेनेबा जेब्ला जोङो हाग्रा सेमफायनानै। बै समाव जेनेबा आबाद मावजेनना लादों बै समावथ' जोंनो हासार होनांलायामोनना। दा खिन्थु जोंहा फैयै फैयै आबाद आबाद मावनायाव गोबां जानाय ओमफ्राय माने बेफोर हासारफ्रा लासै लासैनो। हाफोरा गाज्रि जालांनायनि जाउनफोराव माने हासारफोराबो गोमालांजोबनो हमबाय आरो। जायनि जाहोनाव जोंङो दायो रासायनारिक बा अर्गेनिक हासार बेफोरखौ होनानै मावनो गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि हासारबो जेनेबा नांगौ जाहैबाय जेनेबा। इउरियाफोर पटास सुपार बेफोर बायदि बे हासारफोरखौ नांगौ जायो जेनेबा माइ आबाद होनायाव। जेनेबा माइखौ जेनेबा नों जेनेबा माबा थिखांगोन आरो बेफोरनि हेफाजाब नङाबाथ' जों माइखौ दानि जुगाव मोनखाया । जेनेबा इउरिया बेफोरबायदि होआबाथ' जोङो माइआ। जेसेबां जानांगौ बिदि दाबोल जानाय नङा आरो जेनेबा नोङो। लाब मोननाय नङा जेनेबा खासे फालांगिया जेनेबा माइ थिखांनो थाखाय। जोबोद खस्थ' खालामो नङा होमबा नोंथां औ बेबाय
जिखुनु आबादावनो बिदिनो जालांबाय नोंथां दानिया माने आबाद। माने मोजाङै नायनो गोनां जाथारबाय आरोना माने। बबेयावबा माबाफोर खमि जादों नामा बबेयावबा एम्फौ जादों नामा। बहाबा माने बिलाइफ्रा। रोमो लांदों नामा बेफोरखौ माने आन्दाज लाबाय थानानै माने। माखासे मुलिफोर होबाय थानो गोनां जायो आरो। दाना मोनफ्रोमबो आबादाव बिदि जालांबाय औ।
औ बेबायदिनो माइ आबादथ' बेबादिनो जोङो जा मावलाङो मावलांनो गोनां जाबाय नङा होमबा नोंथां माइ आबादखौ जेनेबा जोङो मावलांनो जि जिउ जोबजासिम बेबायदिनो मावलांबाय थानांगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ।
जोंनि उन उन जोलैफोराबो बेबायदिनो मावलांबाय थानांसिगोन नङा होमबा नोंथां। नोंथांजों आङो माइ आबादनि सायाव सावरायनानै नोंथाङा जि बिखिनि गावनि जि साननायाव गोसो हो दंमोन बे बिखिनिखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै थाखाय गोजोननाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे। उम।
होमबा जोंनिया समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां समनिबो आंखाल। दा होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनलायसिगोन नामा?
औ औ नोंथां जागोन दे।
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों दे होमबा दिनै दोनथ'सै औ।